हेल'।
औ।
अ आं नोंनाव फंनैसो खोथा कुइसन सोंजागोन ना? ओम। बेनो जाबाय बर'नि -बर'फोरा बर' आइजोफोरा मा मा खालामनानै मोजां मोजां मोनो बेनि सायाव एसे
बर'नि बर' आइजोफोरा मा मा खालामनानै मोजां मोनो? बिबदिनो खा माबानाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओमफ्राय हिसान दानाय ओमफ्राय दाउ अमा फिसिनाय आरो गोबां बायदि बायदि दं बेफोरखौ मोजां मोनो।
नों आंखौ मोनसे कुइसन सोंबावगोमोन नामा?
औ मोनसे सोंजागोन दे।
दे सोंनाय
औ र' र'दै मोनसे कुइसन सोंनि आं नोंखो
दे सों
मा सोंगोन र' र' र' र'दै
बर'नि एंगारायै धोरोमा मा
बर'नि एंगार हायै धोरोमा जादों बाथौ धोरोम
औ
बेनि बागै एसे कुइसन सोंबावगौमोन नामा नोंथाङा
आं सोंथ'ला नों सोंबावनो हागोन नामा आंखौ
अ सोंजागोन जोङो जिहेथु बर' आइजोफोरा
औ
मा खालामनानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनानै
जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामनानै मोजां मोनो
ओओ
अ बिब्दिनो दानि एसे सेम कुइसन जागोन नामा बियो
औ एसे सेमानो जागोन बि थेवब्लाबो कुइसन एन्सारखौ एसे बेलेग फिननायखौ एसे बेलेग होयोब्ला एसे साबसिन जागौमोन नामा दहायनो संनाय खावनायनि बागै थांबाय
औ थिं दानाय लुनायाव हाबाखौ ओमफ्राय हांसो दाउ अमा बेफोराव आखा फाखा ओमफ्राय बिदिनो एम्फौ लाथा एम्फौ फिनाय आरो गोबां बायदि बायदिफोर दंबावो
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन नामा
औ सोंजागोन दे
उम एबारनि मा एसे जुनारफोरनि सायाव थांसिगोन दे कुइसना सावराय जागोन ना अ मोसौनि आसिया थोंबेसे
मोसौनि आथिङा थोंब्रै
ओमफ्राय आंनाव मोनसे कुइनस सोंबावनि जुनारनि सायावनो
औ सोंजागोन सोंजागोन
ओम मोसौ गाया जोंनो मा मा होयो
मोसौया जोंनो फिसा होयो फिसानिफ्राय गाइखेर होयो
औ ओमफ्राय जोंनो मोसौआ जोंनो मा मा खामानियाव बाहायो बेखौ एसे गुवारै सुंथाबै लाबो इसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जिहेतु जे मोसौ हालुवायानो जा बा मोसौ गायानो जा बेफोरनि बागै एसे गोलावै बिजिरनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन
दे एसे गोलावै बिजिरनानै होलाय
बेनो जादों मोसौ हालुवाखौ जोंनो हालेवनो थाखाय नांगौ जायो आरो मोसौ हालु मोसौ हालुवाया
मा होनगोन एखो मोसौ हाल मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो आरो फिसा होयो
ओमफ्राय
जोङो मोसौ हालुवाजों हालेवो
ओमफ्राय
ओमफ्राय मोसौआ गांसो जानानै थांना थायो गांसो आरो दै
ओमफ्राय
मोसौनियाव मोसौआ आइथिं थोंब्रै लानजाइ फारसे खोमा मोनै मेगन थाइनै खुगा मोनसे
मोसौनि जिहेथु खि जिहेथु बे मोसौनि खिया मा मा खामानियाव बाहायो
मोसौनि खिया मोसौनि खिया जोबोद गोनांथार बियो हासाराव बाहायजायो माइ आबादानो जा मैगं आबादानो जा गासिबो आबादावनो बाहायजायो मोसौनि खिया
ओहोम म बे मोसौआ मोनबेसे गाबनि आरो मा मा
मोसौआ बिदिनो गोजा गोसोम गुफुर फाख्रा सिख्रा आरो बायदि बायदि गाबनि दंबावो
ओम नों आंखौ मोनसेसो कुसन सोंगौमोन नामा
आं सोंनो
सोंजागोन दे बायदि बायदि सोंजागोन जिहेतु बर' हारिनि बागैबो सोंजागोन नों जुनारफोरनि बागैबो सोंजागोन आरो बिदिनो धोरोमखौ लानानैबो सोंजागोन आरो बिदिनो बैसागुखौ लानानै फोरबोखौ लानानैबो सोंजागोन आरो गासिखौबो एल' खालामनानै होदों सोंजागोन दे
अ आं होमबा ओम दाउनि बागै सोंनि आं नोंनो
अ जागोन दे सोंजागोन‌ दे
दाउआ जोंनो मा मा होयो
दाउआ दाउआ जोंओ बिदिनो
मोनसे कुइसन सोंजागोन ना मोनसे कुइसन सोंजागोन ना
अ सोंजागोन दे
औ दे नोंथां हारिनि बागैनो सोंसै
दे सोंजागोन दे
र जोंनि बर' हारिया सिगां गोदो माबायदिमोन
कुइनस खौ रिफिद खालाम फिनलाय
हो कुइसनखौ खोन्थाफिननांगौ
अ
गोदो जोंनि बर' हारिया माबायसा हारिमोन
जों मग